औ औ औ। गिबियावनो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय
औ आट्चा अब्ला नोंथां आंनि नोंथांनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं मोनसे आयदानि सायाव एसे फोरमायनो नाजानाय दं आरोना नोंथां। नोंथाङा फ्रि दंब्ला।
औ औ दङ दङ फ्रि दङ।
अब्ला नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि जि सोलोंथाइ बेनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नोंथां।
औ हागोन थारैनो। दा जोंहा ओ
थांना थानो थाखायथ' जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार जानानै फैयो। ओ सोलोंथाइ आइदाया जोंहा थांना थानायाव थासान्दि एबा बायदि रोखोमनि खामानि मावनायानो जा फरिनायानो जा जा जोंहा बायदि रोखोमनि हाबा हुंखा आबाद मावनाय फालांगि बेफार फालांगि खालामनायाव जोंहा सोलोंथाया गोनांथार जानानै फैयो जोंनि जिउआव।
औ नंगौ थारैनो।
बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों सोलोंथाइखौ गोबां राव एबा आयदायाव जोंहा गोबां बिजोङाव जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो ओ जेरैहाय असमिया, इंराजि, हिन्दी बायदि बायदि ओ बिथि बिजोङाव जोङो सोलोंथाइ लानो हायो, दा जोंहाबो ओ बर' सोलों थायाव ओ बर' बिजोङाव आ सोलोंथाइ लानानै सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनो एबा सोलोंथाइ लानो हायो बर' बिजोंजों जोंनि नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
दा दा बे बर' बिजोंखौ जोंहा गोदो ओ नुनो थाङामोन एबा गोदोनि दिनाव जोंहा ओ बर' बिजों गैयैनि जाहोनाव ओ जोंनि ओ बर' सुबुं फोरा ओ इंराजि एबा ओ एसामिस गुबुन हारिनि रावजों जोंहा सोलोंथाइ लानांगौ जानानै फैयोमोन नङा होनबा।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
दा बैफोर जोंनि बर' बिजोंखौ लाबोनो थाखाय जोंनि ओ जोहोलावफोर ओ जोहोलाव एबा गेदेर सुबुंफोरा जोंनि गोरों गोरा सुबुंफोरा सानैसो ओ बै रमान एबा देब'नागरि हांखोखौ लाबोनो थाखाय गोबां जुजि दों एबा नाजानानै बिथांमोना खायफा खायफाया मुख्लं जाबोनायखौबो जों नुनो मोन बोदों नङा होमबा दा बिथांमोना जुजियै नाजाथाबै नाजाथाबै बिथांमोना जोंनि बर' बिजोंखौ ओ मोगथाङाव ओ मोगथां महर होनो हादों होननानै ओ जों नुनो मोनो आरो। नङा होमबा दिनैसिमबो जोंहा बर' बिजोङा थांनानै दं थिग बे रोखोमैनो
औ
बिथांमोना जाबायदिहाय जुजिथाब नाजाथाब जोंनि जा देब'नागरि ओ जा रमान हांखो बैखौ ओ
लाबनो थाखाय ओ जोंहा खालामनो थाखाय सोमावसारनानै गोबांखौनो जोंहा जेल जानायबो नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दुखु खस्थ' जारलाजों जोंहा ओ बर' हा हांखोखौ एबा बर' बिजोंखौ सोलोंथाइ लानायाव ओ लानायाव जोंहा ओ गोनांथि खालामनो था खाय बिथांमोना गोबां खामानि मावबोदों दा बिथांमोननि नाजानायजोंनो दिनै जोंहा नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा जोंनि रायजोआव बर' स रायजोआव जोंहा ओ बर' बिजोंजों लेखा फरायनानै एबा सोलोंथाइ लानानै गोबां फरायसाफोरखौ एबा लाइमोनफोरखौ जोंहा ओ जौवगाबोनाय एबा स गावनि जिउ दानाय दाफुंनाय खामानियाव ओ मोगथां महर मोननायखौ जों नुनो मोनो। दा जोंहा बर' बिजोंनि उम सोलोंथाइ लानो होनोब्ला जोंहा जोंनि गामि एबा ओनसोलफोराव गुदि फरायसालि जों नुनो मोनो बरा बर' बिजोंनि नङा होमबा जेरैहाय एल पि स्कुल होनना बुङो थिग बेबायदिनो जोंहा एल पि गुदि फरायसालि फरायखांनायनि उनाव जोंहा बर' बिजोंजोंनो थाव जोंहा जाय बर' राव बिमा राव जायखौ जों होनो बर' राव नङा होमबा थिग बे बर' रावखौ जोंहा ओ सोमावसारै सोमावसारै बिथांमोना जिदाइन मे सानखालि जोंहा बर' बर' बिजों सान महरै ओ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां जिदाइन मे सानखौ औ। औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ गुदि फरायसालिफोराव फैबाय एबा बायदिसिना फरायसालिफोराव जोंनि बर' रावजों ओ फोरोंथाइ लानो हानाय ओ गोहोआ जोंनियाव फैबाय दा थिग बे बि थिङैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि बर' रावा सोरखारि ओ फावैबो जोंहा ओइ दाबावैसो ओ मोननो हाबाय नङा होमबा सोरखारि रावै औ औ थिग बेबादिनो दा जोंहा सोलोंथाइ बिमा रावनि हांखोजों फरायनानै जोंहा गोबां दिनै ओ जौगाबोनायखौ नुदों एबा फरायसाफोरा खाबु मोनबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बर' गावनि गाव हारिनि रावजोंनो सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा एसेब्लाबो गोरलै जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो
थिग बेबादिनो जेरैहाय क ख अ आ बेफोरनो जोंनि बर' रावनि गुबै ओ बाहागो नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा गुदि फरायसालियाव बेफोरखौनो फरायग्रोना एबा सोलोंग्रोना जोंहा बेनि उनाव जोङो ओ गेजेर सोलोंथाइ मोनो नङा होमबा गेजेर गेजेर फरायसालि बेनि उनाव बेयाव बेवहायबो जोंहा बर' सोलोंथाइजोंनो गोबां रोखोमनि फरायनाय नुनो मोनो सोलोंनो मोनो नङा होमबा बेनि उनावहाय जोंहा गुदि ओ गोजौ सोलोंथाइ फैयो गोजौनि उनाव जोंहा गोजौआवबो दङ बर' सोलोंथाइ मोननो हानाय खाबुआ बेनि उनाव गोजौसिन फरायसालि दङ बेनि उनावहाय दङ फरायसालिमा जायखौ बुङो जोङो दिनै ओ कलेज डिग्रि कलेज होननानै बुंनाय जायो थिग बेबदिनो बेवहायबो जोंहा ओ बर' रावजोंनो जों जोंहा दिनै मेजर लानानै जोंहा दिनै ओ डिग्रिखौ जोङो ओ फरायनो हानायखौ जों दिनै खाबुखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां थिग बेनि अनगायैबो जोंहा एम ए एम ए खौबो जोंहा ओ मेजर लानानै ओ जोंहा फरायनो हानायखौ जों खाबुखौ नुनो मोनो दा ओ ओ थिग बेबाददिनो गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों बर' सोलोंथाइ एबा बर' बिजोंजों फरायनानै जोंनि फोरखौ नङा होमबा नोंथां थाङाबो आंनो नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बर' बिजोंनि सोमोन्दै माबारैहाय मा फरायनानै मा औ
औ दा अब्ला आं फोरमायनो आखायाव लाबाय नोंथां
औ औ
औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जे जोंहा आव खुगायाव एबा गोदोआव बर' बिजों एबा रमान हांखोआ गैयामोन नोंथां
औ औ औ नंगौ
बेबायदिनो जेरै नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां सुबुङानो सोमावसारना खायफाया जिउ गोमादों खायफाया जेलबो जानांदों आरोना नोंथां औ नाथाय दानि दिनाव बिदिनो नंला दानि दिनाव माने जोंहा मोनसे बादायलायनाय जाबाय नोंथां
औ औ
औ बेबायदिनो जे जेराव दानि आथिखाल मुगायाव जेराव बांसिन लेखा गोरों बेयाव बांसिन गुन गोनां एबा सनमान गोनांसिन जाना फैबाय आरोना नों नोंथां औ नाथाय आवगायनि बिदि नुनायबा नुयोब्ला आवगायाव गोबाङानो फरायसालियाव एबा स्कुलफोराव थाङामोन आरोना नोंथां
औ
माने आवगायनि दिनाव बेबायदि बारा बादायलायनाय आरो बुजिलायनाय एसे खममोन आरोना नोंथां
खममोन औ नंगौ थारैनो
बानो फरायसालिनि समाव दुब्लि फोथार बायदियाव खामानि मावनानै थायोमोन आरो नोंथां। औ। थिग बेबायदिनो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि खायफा गेदेमा सुबुं सुबुंफोरा बेबायदि नुनायखौ साननानै मोनसे गोख्रों थिरांथा लादों। आरो ना नोंथां। औ। जायनि जाउोनाव जों दा बेखिनि खाबु जे फरायसालिमा बायदियावबो जोंङो बर' बिजों फरायनो मोनदों आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जि जि थाखोनि आनजाद बे खौ जोंहा बारनानै जिसे जिननैयाव आवगायाव एबा बोसोरथामसो थाम बोसोरसो सिगां जोंहा इंराजि हांखोसो मोनोमोन ना नोंथां
औ औ औ नंगौ
थिग दा बेबायदिनो जों गोबां नाजानाय उनाव दा नैबे आथिखाल समाव जों दा जिनै आरो जिसे आरो जिनै थाखाआव जोङो बर' बिजोंजोंबो फरायनो मोनो नोंथां
औ औ नंगौ
औ आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा जिदाइन मेखौ मे खालारखौ जोंहा फालिनाय जायो नोंगौ नथां मानो होनब्ला बेयो जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे सिनायथि जि बे जिदाइन मे खालि जोंहा बर' रावा मोनसे सरखारि एबा गावनि मोनसे हारिमुनि राव खालामनो हादों आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौं
फरायसालिमा बायदियावबो बाहायनाय बाहायनो थाखाय जोंहा
औ औ औ नंगौ थारैनो सैथो औ औ नंगौ औ औ
थाङोब्ला जों दा जोंनि इयुन जोलैयाव इयुन इयुन जोलैआव जायफोर मेगन जेब्ला अब्ला गोरों सुबुंफोर बिथांमोनाबो बिब्दिनो उनाव आरोबाव इयुनाव जाबोनाय जि जोंनि फरायसाफोर बिसोर बेखौबो मोजाङै बिदिनो फोरोंनानै जुजि होनांगोन आरोना नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां सैथो खोथा जों नुबावनो मोनो नङा होमबा नोंथाङो आथिखाल ओ नुनो मोनो बायदि रोखोमनि जोंहा आनजाद फैयो नङा होमबा जिउनि दा होनो गोनां जेरैहाय जोंहा ड'क्टरनो जा बायदि एन्ट्रेन्स एक्जामनो जा आसाम पुलिसानो जा बायदि बायदि रोखोमनि ओ साख्रिनि आनजादफोराव जोंहा दिनै बर' बिजोंनि एबा बर' रावजोंनो जोंहा दिनै आनजाद होनो हानाय ओ खाबुखौ मोननो हाबाय नङा होमबा बर' औ औ बर' रावजोंनो औ औ थिग बेबाददिनो जोंहा खायसे खायसे गेदेर गेदेर अफिसफोराव एबा गेदेर गेदेर मावखुलिफोराव जोंहा दिनै बर' रावजोंबो बर' हांखोजों लिरजानाय दिनै जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ नों नंगौ नोंथां थारैनो
थिग बेबायदिनो जोंनि बर' बिजों एबा बर' रावा दिनै सानफा एफा दिनैनि दिनाव ओ जौगाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां थरैनो बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा
औ औ औ नंगौ थारैनो सैथो थिग बेबादिनो जोंहा बर' बिजोंजों फरायना गेदेर गेदेर ओ लाइमोनफोरा गेदेर गेदेर साख्रि मोननाय खौबो जों नुनो मोन्दों नङा होमबा औ थिग बेबदिनो गेदेर गेदेर गावनि जिउआव जाफुंसार जानायजों लोगोसे बर' सोलोंथाइ एबा बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै बिथांमोना समाज हारिमु सिबिनो हानायावबो गोबां बिहोमा होबोदों नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ औ
गावनि इयुन जोलैफोरखौबो फोरोंबोदों आरो नोंथां माने
फोरोंदों औ नंगौ थारैनो नंगौ औ दा नोंथांमोननि ओनसोलजों ओरै ओ बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ बांसिन ओ नुनो मोनोना मोना नोंथां
औ जोंनि ओनसोलफोरावबो गोबां दोङो दा नाथाय आं दा मुंफोर खौसो गोसोआव गैया नाथाय दङो दा बिथांमोनाबो गोबां बिहोमा होलांबाय जोंनि बर' समाजाव बिब्दिनो गोदोर एबा
औ
गोख्रों दासआव बिब्दिनो उन्दैफोरखौ फोरोंदों खायफाया समाजारि बिथिङाव थांनानै गोबां बाथ्रा फोरमायदों आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो सैथो ओ दा बिदिब्ला नोंथां खोनादोंना